गान गोजोन
औ गोजान फुंबिलि नोंथांनिसिमबो
अ बर्थ'मान मोजाङानो दोङो ना
औ दङ नोंथां
ए ओरैनो जानाय लोंनाय जाबाय
जानाय लोंनायाथ' जाबाय नोंथां अब्ला नोंथाङासो खौरांफोरा बोरैहाय दङ
दोङो दोङो आंबो मोजाङानो दोङो जानाय लोंनायालाय जाबाय आरो बोथोराबो दिनै बुहुत मोजां बेखायनो नोंथांजों दसे सम सावरायनो सानबाय बे समाव नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
दे अब्ला जों मोनसे बिसय लानो मोनसे बिसयनि सायाव जोङो गुसुङै सावरायनो आरो जों मिथिलायनो बेनो जाबाय मबाइल फन मबाइल फननि सायाव रायज्लायनो होननानै सानबाय ओरैनो नोंथाङा मा सानो मबाइल फुं होनबा फंनैसो होनग्रोनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन जोङो सावरायनो लानाय आयदायानो जादों मबाइल नङा होनबा
ओ
औ जोङो मबाइलनि सायाव राय्लायनोब्ला मा होमबा मबाइला जोंनि माने सुबुं माहारियाव गोनांथार सुबुं माहारिनो नांगौ जानाय गोनांथार मुवा बेसाद नङा होमबा
उम उम
औ गोदोनि समाव नङा होमबा आजै आजौमोना मबाइल गैयैनि समाव जोंनि आजै आजौमोना बबेबा मोनसे जायगानिफ्राय बबेबा मोनसेसिम मोनसे जायगानि खौरांखौ लानो थाखाय बा नङा होमबा लानो थाखायबा जोङो बै जायगायाव गाव आथिंजों थांनानै नङा होमबा जों खौरां लाहैनो गोनां जायोमोन नोंथां थाबायनानै थांनानै बा गारिफोरजों थांनानै नङा होमबा सिगांथ बेफोरबायदि हान्थाामेलानि बा गारि गुरानि बिदि सुबिदा दा गैयामोन नङा होमबा जोङो गाव हारसिंनो थाबायनानै बा खारनानै जोङो गुबुन मोनसे जायगायाव थाबनो थांनानै जों खौरांफोरखौ लाहैनांगौ जायोमोन आरो
दा बिदिनो लासै लासै जौगाबाय जोंहा पिसिअ फैबाय नङा होमबा पिसिअफोरजों जोंहा जोंहा पिसि आव थनानैसो जोङो माने फन खालामनानै जोङो खौरांफोरखौ माखासे खौरांफोरखौ जोङो लानो हायोमोन आरो जोङो माने गावजों गाव खौरां लालायनोब्ला सासे सुबुंजों खौरां माने दैथाय हरनोब्ला जोङो माने मा नांगौ जायो जोंनो नंगौ गुबैयै मबाइल नांगौ जायो नोंथां नङा होमबा
नंगौ नंगौ फंबाय नोंगौ
दाबसे जायगायाव थानानै गुबुन दाबसे जायगानि जायगायाव थानाय सुबुंखौ जोङो माबा मोनसे खौरां बा गोनां गोनांथार बाथ्रा सावरायनो गोनां दङब्ला जोङो बेखौ जोङो मबाइल फननि गेजेरजों माने बै समावथ जोङो माने पिसिअ नि गेजेरजों जों बाहायनायखौ नुयोमोन नोंथां दा नाथाय आथिखालाव टेक्नलजि जुग जाबाय नङा होमबा गोबां जौगाबाय टेक्नलजि जुगा मदार्न जुग दा जोंनि आखयाव मबाइल्स फैबाय गिबियावनो जों केपेटस फैग्रोदों नङा होमबा जोङो रायजलायबाय ज जि पि भिडिअ नायबाय बिदिनो फन रायलाय रायलाय माने एसे आपग्रेड जाबाय आरो बिनि उनाव जोंहा माबा फैखो एनड्रइद फैबाय नङा होमबा दा जोङो एनड्रइड मबाइल नङा हबा मबाइल फन बे जोंनि एनड्रइड फन बा मबाइल फनजों जों मा खालामो बा मानि थाखाय गोनांथि नोंथां बे गोनांथियानो जादों जोंनि मबाइल फननि गोनांथियानो जादों जोङो बबेबा मोनसे जायगा बा हादरफोराव जानाय जाथायफोरखौ खौ मोनथिनो थाखाय नङा हबा बा खौरां लानो थाखाय जोङो एन्ड्रइड मबाइलखौ बांसिन जोङो बाहायनाय नुनो मोनो आरो बे बाहायनायनि बेलायावबो माने गोबांथार प्लेटफर्मफोर थायो जा जेरै जोंहा गोबां एपफोर दङ नङाबा ससियेल मिडिया होननानै जेखौ जोङो मोनथिनो मोनो फेसबुक इन्सटाग्राम टुइटार टेलिग्राम बायदिसिना प्लेटफर्मफोराव जोङो गोबां खौरांफोरखौ माने मोनथिनो हायो बा निउसफोरखौ जों नुनो मोनो बेयाव जों मबाइल फनाव गोबां रोखोमनि खामानिफोरखौ मावनो हायो जायजों माने गावनि आखाइजों बा सान्नायजों जोङो खालामनो हाया नङा होमबा दा मबाइल फना मोनसे ओरैबायदि गोनांथार मुवा जानानै फैबाय जोंनि आथिखालाव माने आथिखालनि मुगायाव जेरै जोंहा सासे फरायसाया माबाफोर मोनसे खौरांफोर बा नांगौ जानाय माने सोंथिफोरनि फिननायखौ माने नागिरनो थाङोब्ला नङा होमबा गासै जोंना फरायसाफोरनाव खायसेनावथ' मोननो थाङा
आ नंगौ नोंथां
औ दा जों मबाइलनि गेजेरजों जोङो गुगोलाव थांनानै सार्च खालामबानो जोंहा बेनि गासै सोंनायनि फिननायफोरखौ जों मोननो थांजोबो आरो मबाइल फना माने जोंनि माने सुबुंनि माने बे मुलुगाव गोबां गोनांथार जिनिस बाहायनांगौ बयबो बेखौ माने मानो होनोबा मबाइल गैयाब्ला जोंहा सुबुङा गोबां माने टाइमफ्रा नसथ' जायो आरो माने जों गाव आथिंजों थांनांगौब्ला खौरां लाहैनांगौब्ला
ओम ओम
औ मबाइलाबो जोंहा नांगौनि बारा बाहायोब्ला जोंनि थाखाय खहा खालामनो हागौ नङा होमबा जोंहा मेगननि नुथाया खमायनो हागौ जोंनि साननाय हनायफ्राबो गाज्रि जालांनो हागौ नोंथां जों मबाइलखौ मोजां बाहायोब्ला जोंनि फरायनायाव बाहायोब्ला जों जोंनि नांगौ जानायखिनियावल' बाहायोब्ला जोंहा देहानि थाखायबो मोजां आरो जोंनि माने नलेज नङा होमबा रोंगौथिनि थाखायबो मोजां आरो
जोङो मबाइल फननि गेजेरजों जों गोबां माने आयदाफोरनि सायाव जोङो माने मोनथिना मोननो थाङो आरो मबाइलनि गेजेरजों जों आरो टाइम फास खालामनो जों ससियेल मिडिया एपफ्राव हाबनानै प्लेटफर्मफ्राव हाबनानै जोङो गोबां भिदिअस निउसफोरखौ फिल्मफोरखौ नायनानैनो जोङो मा खालामो जोङो रंजानाय लायो आरो दा आं बुंनो थांनाया बेनोदि मबाइल फनखौ जोङो फरायनायनि बेलायाव बा माबा मोनसे मोनथिनायनि बेलायाव सोंनायनि फिननायखौ नागिरनो थाखायल' जोङो मबाइल खौ बाहायनो नांगौ बिदिनो जोङो मबाइलाव सानसे हरसे बिदिनो हाबनानै थायोब्ला जोंहा गोबां देहानि माने खसथ' बा गाज्रि गोहोम खोख्लैयो आरो नोंथां
ओम नंगौ नगौ नंगौ
दा बेनिखायनो माने गासै माने फरायसाफ्रानो बिदि बाहाया बा सुबुंफ्रानो बेबायदि गाज्रि बाहाया नाथाय जों नुनो थाङो दानि आथिखालनि मुगायाव गोबां फरायसाफोरा बेफोरबायदिनो मबाइलाव हाबनानै नङा होमबा एनड्रयड फनाव गेम गेलेनानै
समफोरखौ बारहो हरो नोंथां नङा होमबा
अ नंगौ नंगौ नंगौ
गेमफोर गेलनानै जोंहा एडिक्ट जायो फरायनायाव फरायनायाव गोसो जवा बिदिनो स्कुलाव थांनो बायो खायसेथ' बेफोरबायदिनो गेम गेलेनो मोनैनि जाउनाव बिमा बिफाया होबथानायनि जाउनाव गावनि जिउखौबो खायसेया खोमानानै लानांगौ जादों होनदों आरो
उ नंगौ नंगौ
औ दा बेनिखायनो जोङो मबाइलखौ माने लिमिट लिमिटै बाहायनांगौ आरो नोंथां दा नोंथाङा एसे फंनैसो बाथ्रा फोरमायगोन नामा मबाइलनि सायाव
हागोन थारैनो निस्सय हागोन थारैनो नोंगौ नोंथाङा जि बाथ्राफोर बुंलांबा बेफोरो बुहुत सैथो खोथा मानो होनबा बर्थमान दिनाव मानसिया मबाइलखौ बाहायनो रोङैयाव बांसिननिख्रुइ मा होन जिउआव मुलाम्फा मोननो गोनांनिख्रुइ बेनिफिट्स मोननो गोनांनिख्रुइ मा जिउआव खहा जानायखौबो जों नुनो मोनो नंगोना नङा
औ नंगौ नंगौ
मबाइलाथ' मानसिखौ बहुत हेफाजाब खालामो थारैनो मानो होनबा समखौ जोङो बासायनानै मोनसे मोजां खामानियावबो जोङो बाहायनो हायो जेब्ला जों मबाइल फोरखो मोजां खामानियाव जोङो मोजाङै जुदि बाहायोबा
उ नंगौ
समखौ बासायनानै जोङो मोनसे मोजां बेसेन गोनां बेबायदि मोनदेरनाय गोनां खामानियावबो जों बाहायनो हायो नाथाय मबाइलखौ बाहायनो रोङियाव मानसिफोरा गोबां बेबायदि खहा जानायखौबो जों नु नुनो मोन मानो होनबा समा ओरैनो माबा जायो मा होनो थांगारो जुदि फनफोरखौ बाहायनो रोङाबा
औ नंगौ नंगौ
समफोरखौ माने ओरैनो माने वेस्ट खालामनाय जायो मानो होनबा जोङो सानो गोबाङानो मबाइलखौो बाहायबा मा सानो दस मिनिटल' नायनोसै नाथाय समाव मा जायो दस मिनिट नायनोसै होननाया घन्टासे गाहाम जायो।
औ औ नंगौ नंगौ
आरो बेबायदिनो जुदि सोरबाया इ दसेल' गेम गेलेनो र' होननानै गेलेनायाव गेलेनायाव नो साना हाबनायखौोननो गम मोनलायलाया बेबायदि माने मबाइला बुहुत मुहनि गोनां।
औ नंगौ नंगौ
मबाइला मानसिनि गोसोखौ बहुद बोथाबनो हायो बेवहायनो मबेलाव जुदि गोसो हो बा मानसिया जिउआव मा होनो गोबां मावनो गोनां खामानिफोराबो थालाङो जेरै फरायनायफोराबो थालाङो।
औ नंगौ
आरो बिमा बिफाखौ सहाय खालामनोबो बावगारलाङो। बिमा बिफाखौ सहाय खालामनोबो मानसिया माने बावगारलाङो आरो। आरो फरायनायाबो थालाङो बेजोंनो लोगोसे बांद्राय जुदि मानसिया मबाइलाव गोसो होथाबबाय थायो बा मा होनो मबाइलनि दिडिसप्लेयाव जुदि गाव गावनि मेगनखौ दिन थांबाय थायोबा मेगननि मा होनो पावाराबो खमायलाङो जों बेखौ मिथिनो हायो।
औ नंगौ नंगौ
मेगननि पावाराबो खमायलाङो आरो बेबायदिनो बांद्राय जुदि मानसिया मबाइलाव थाबाय थाबा गोबां बेबायदि देहा लानानै मा होनो? लोरबां जालायनायखौबो जों नुनो मोनो मानो होनबा मानसिया मबाइलखौ गोसोखो मबाइलाव होजोबनायनि थाखाय ओंखाम जानाय लोंनायनिबो जेबो टाइम टेबोल लिमिट गैयै जालाङो मानसिया।
औ नंगौ नंगौ
देहाखौ मोनसे मोजां गोग्गोमै जोथोन लाखिनो थाखाय जानाय लोंनाया मानसिनि थाखाय टाइमाव थाथारनांगौ लिमिट थानांगौ टाइम टेबोल नाथाय मबाइलाव गासै गोसोखौ होजोबनानै मबाइलावनो गावखौ फज'ना लाखिनानै जानाय लोंनायखौबो मानसिया बावगारनायखौो जों नुलांनो मोनो।
औ नंगौ नंगौ
आरो जोंनो बुंनो थाङोबा आथिखालनि बिमा बिफाफोरा मा खालामदों मबाइलखौ गथ'फोरखौ फुस्लायना लाखिनायाव गथ'फोरफोरखौ मा? बुरखायनायाव बाहायनायखौबो जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नंगौ
उन्दै उन्दै गथ'फोरा जेब्ला गाबो खुद्रियो अब्ला बै समाव बिमा बिफाफोरा मा खालामो गाव गावनि फनखौनो होननानै कार्टुन दिन्थिनानै गेम होनानै दिहुनना होनानै बे गथ'फोरखौ माने फज'नानै माने
औ औ नंगौ
बेखौ जों नुनो मोनो माने गथ'फोरखौ बुरखायनायावबो माने मबाइलफोरखोसो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो नंमारगौ नोंथांजों अब्ला रायलायनानै माने गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिबाय नङा होमबा नोंथां नोंथांनिसिम साबायखर बावहरनाय जाबाय। अब्ला जोंनि रायलायनायखौ बेयावनो फोजोबथ'नोसै नङा ओमबा नोंथां?
उम उम समाबो जाबाय मानो होमबा जोंहा आरो उनाव बेबायदि सम मोनबावबा रालायबावगोन। आरो नोंथांनिफ्रायबो बेबायदि बाथ्राफोरखौ मिथिनो हानायखाय नोंथांखौ हाजासे हामबाय होबाय।
औ नोंथां साबायखर